हेलौ औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दसे सम जानायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन
बर' हारिनि माने दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा बा मा मा जानाय लोंनायखौ गोबां मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय जेरै साम' साम' ना बिदिनो खांख्राइ लाथा एम्फौ आरो बिदिनो औवा मेवाय बेफोरबायदिखौ माने जोंनियावहाय मोननाय जायो नारजि फाथो आरो मैथा बेफोरखौ मोननाय जायो आरोना नोंथां बांसिनानो
नोंथां थारैनो
औ नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदिहाय ओ औ नोंथां। नोंथांनिखौ मोजाङै नायाखैमोन नोंथां औ हेल' नोंथां नोंथांनिखो बारा औ नोंथां।
अ बुंनाय नोंथां मा होनदोमोन?
अ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि मैगंखौहाय बांसिनानो मोननाय जायोबा बांसिनानो जानाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलावथ' बुंनो थाङोब्ला जोङो जेनेबा बिदि ओ मा बुंनो बेखौ जोङो जेनेबा अनला खारैफोरखौ गोबां जानायखौ नुनो मोना आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां नंगौ।
औ अनला खारैखौथ' बुङोबा जोंनिया बेदिनो माइरंफोरनिफ्रायनो जों बनायनानै जानायखौ नुनो मोनो गोबाङैनो बेवहाय जोङो ओ बेदिनो थुबसिफोरावनो गुन्दै खालामनानै जोङो बेखौ संनाय जायो आरो बेवहाय जोङो गोबां रोखोमनि जेनेबा जाग्राफोरखौ जोङो होनायखौ नुनो मोनो अमा, बा दाउ, ना बेफोरखौ होदलानानै जोङो जानायखौ नुनो मोना आरो बेवहाय। खोनादोंना नोंथाङा औ बेनि अनगायैबो जोङो सबाइफोरखौबो गोबां जों जानायखौ नुनो मोनो बे सबाइखौबोथ' जोङो बेदिनो ओ बेदिनो जोंनिया संनाय जायो बेदि गुदुंफोरावनो जों होनानै बेखौ जोङो संनाय जायो आरो बेयाव हाय जोङो खारै होद्लानांगौ जायो आर' नोंथां बेदिनो जोङो सबाइखौ खौबो जोङो ओ बेदिनो अमा बेदर बा ओ जोङो बांसिन सबाइखौ बै ना गोरानदोनो जाबोबाथाय थावनाय मोनसिनो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां नोंगौ।
औ बेदि होमबा नोंथाङा नोंथांफोर ओ बुंनो हागोन ना जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलाव बे जे जों बायदि रोखोमनि ओ बायदि रोखोम माने मैगं थाइगंफोर हमना लाबो जों बेदि सबायानो जा बिदि ओ जेनेबा बायदि माने जाय फोराव जोङो बांसिनै ना रुदुबना जानायफोरावबो जोङो खारैफोर बाहायो। बैफोर बाहायनायाव खारैखौ नोंथांमोननि जायगायाव मा बहानिफ्राय मोनो नोंथाङा एसे बुंनो हानो हागोन ना।
औ नोंथां। ओ जोङो खारैखौहाय थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो जेरै जोङो आइथा थालिरखौहाय बांसिनै ओ खा ओ खारैखौ बाबसिनो होननानै मोनथिनाय जायो। ओ जोङो आयथा थालिरानो जा जायखिजाया थालिर बिफांनिफ्रायबो जोङो ओ बे खारैखौहाय मोननाय जायो जेरै जोङो ओ बे बिफां ओ थालिर बिफांखौहाय दाननानै जोङो ओ थालिरनि मादाफोरखौबोहाय फिसा फिसा दान खुन्थिनानै जोङो सानदुङावहाय ओ फोराननाय जायो जाहाथे बे थालिर ओ बे थालिर फस्लाबा थालिर बिफाङाहाय मोजाङै रानजुबलांनानै ओ मोजाङै ओ जेरै मोजाङै रानजुबलांब्लाथाय बेखौ जोङो खावना होनाय जायो बे खावखांनायनि उनावनो जेरै बे ओ थालिर बिफाङाहाय बा थालिर नि मादाफोराहाय खामनानै हांगार जालांजुबो। अब्लानिया बेखौहाय जोङो ओ खारै महरै लाबाय जायो जोङो बस स्थाबा जायखिजाया औ नोंथां बस्थाबा जायखिजाया दोनग्रायाव जोङो दोननाय जायो। दोननानै जोङो बेखौनो एसे एसे दै एसे होनानै जोङो ओ सरनाय जायो नोंथां जेरै जोङो बिदिनो सरग्रा सरग्रा सिक सिकनिफोरावबा जायखिजाया सरग्रा आयजें लाना जोङो सरनाय जायो
औ नंगौ नोंथां थारैनो
नोंथां
औ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो खारैखौ बाहायनाय जायोना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि जायगायावबो बिदिनो बानायनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेनि अनगायैबो जोङो लाथा एम्फौफोरखौबो गोबाङै जायो जोंनि जायगायाव आरो बेनि अनगायै जोङो जाग्रा बुङोबाथ' मैथा सिख्लाफोरखौ जोङो बे गरम बोथोराव गोखै नालाय गोबां जानायखौ ओ नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायाव बिदिनो फोरजोंनो बेफोरखौ जोंनि जायगायाव गोबां जायो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंगौ खोनादों नोंथां।
औ बेनि अनगायैबोथ' जोङो बिदिनो जाग्रा गोबां दङ जोंनिया बुंबाबो माने जायखौ जोङो बुंनानै बुंस' ना हाया बेनि अनगायै जोङो बुंनो थाङोबा जेनेबा जोगोनारफोरखौबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो जोगोनार
औ
बेफोरखौबो अमा बेदरजों जायोब्लाथाय जोगोनार बेथ' जोंनिया गोदै जायो नालाय बेखौ अमा बेदरजों जायो। नाथाय बेबो जोबोद साबजानाय आरो जोबोद गोथाव जायो आरो नोंथाङा औ
औ नोंथां
फुल कबि अल कबि बेफोरबो माने जोबोद गोथाव होननानै बुंजायो आरो नोंथाङा नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा थास' बिबार एबा थास' आथिंफोर खौ जायोना नोंथां
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बा जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदि थास' आथें थास' बिबार थास' बिसं बेफोरखौबो जानाय जायो नोंथां
ओ बिदिनो जोङो बेफोरखौ थास' बिबारखौहाय ओ अमा बेदर बा ब्रयलार बेदर बा जायखि जाया बेदरफोरजोंबो जोङो थास' बेफोरखौ जानाय जायो। आरो जोङो थास' आइथिंफोरखौ बहाय बिदिनो ना गोरानजोंबो ना गोथांजोंबो जानाय जायो बिदिनो गोथाव आरो नोंथां बिदिनो आरो गोबां गुबुन मैगंफोर खौबो जानाय जायो जेरै नोंथाङा बुंलांनाय लावजों ओ राङालावजों अमा बे दर बा बायदिसिना जोङो लकेल लावफोरजों बोहाय जानाय जायो बेफोरखौहाय
अ नंगौ नोंथां थारैनो
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदिहाय मैगं थाइगंखौ मा मैगं थाइगंखौ बांसिन गायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां
मैगं थाइगं बुङोबाथ' जोङो जेनेबा गोबां मैगं थाइगंखौनो गायनायखौ नुनो मोनो जों बिदि बा जों गायनाय जायो मानो होनबा बेखौबो नांगौ जायो नालाय न'आव बे
औ नोंथां
जोगोनारफोरखौथ' गायखागोनानो आरो लाव फान्थाव आरो आलुफोरखौबो जोंनि जायगायाव गायो आरो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोङो औ बे फुलफोरखौबो गायनायखौ नुनो मोनो बे जैबो जोंनिया लेस्राफोरखौबो जोङो मोनसे दाबसे जायगायाव माने बाहाय न'खरनि जानो थाखाय सोरबाबा गायो आरो सोरबाबा जेनेबा बे बेफार फालांगिफोरनि थाखायबो गायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो थास'फोरखौ जोंनिया आसु थास'फोरखौबो जोंनि जायगायाव गोबाङैनो गायो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ बेफोरखौ फाननो थाखायबो गायो एबा न'आव जानो थाखायबो गायनाय जायो आरो नोंथां बेयो माने जोंनिया जोंनि जायगायाव माने गोबाङैनो बिदिनो गामि ओनसोल नालाय बेफोरखौनो गायनाय जायो आरो भिन्दिफोरखौबो जोङो गायो औ बेनि अनगायैबो नोंथाङा जेनेबा लाइ लाफा बेखौबो जोङो गायनायखौ नुनो मोनो लाइ लाफा बुङोबा बेयो जोंनिया अमा बेदरजों जोबोद गोथाव जायो नोंथां जानो थाखाय
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथांनि ओनसोलावबो बिदिनो माबाफोर आरो जाग्रा मैगं थाइगंफोर गायनाय दोनबावोबा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां नोंथाङा बुंलांनाय बायदि दा जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जिंखा फल थाइबें भेन्दि लेस्रा बथल बेफोरखौ थास'
अ
नेपालि थास' बा बायदि बायदिसिना थास'फोरखौबो गायनाय जायो आरो लोगोसे बि मैथा खौहाय फाथोफोरखौहाय जायो आरो लाइ लाफा मुला बेफोरखौ बाहायायोबा गायनाय जायो नोंथां बेखौहाय न' न'आव बोजोननाय जायो आरो बाजारावबो
औ नंगौ नोंथांथारैनो
औ नोंथां
औ आरो बिदिनो जोंनिया गोबां बिदिनो मैगं थायगं थाइगं दङ जाय मैगं थाइगंखौ जोंनिया गोबाङैनो माने न'खरफोरावनो गायनानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां खोनादों
औ
औ औ नोंथां थारैनो जोङो बुंनो थाङोब्ला मैगं थाइगंखौथ' आरो मा बुंनो बेखौ जोङो जाबाबो माने जोङो फोजोबनो हाया माने जोङ बुंनानै फोजोबनो हाया जायफोर मैगं थाइगङा जोंनिया जेनेबा जोङो बैफोरो मैगं थाइगं बुङोब्ला जोङो बैखौबो मानगोन खुमब्राफोरखौबो जोङो बुंनो हायो बेनि अनगायैबो औ लावफोराथ' जोंनिया थाखायआानो आरोथ'
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा जानाय बिदि न'फोराव फाजाफोर जानो थाखाय लेस्राफोरखौ गायोना एबा पटलफोरखौ गायोना नोंथां?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि जायहा माने हा बुरजा दं बेफोरहाय न'आव हा खम थानायफोराबो न'आव जानो थाखाय एसे एनै गायनाय जायो। बेफोरखौ आरो आरो मैदुफुल बिबारफोरखौबोहाय जानाय एवनानै जानाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ बिदिब्ला जोंना दिनै समाबो जाबाय बिदिब्ला उनाव नोंथांजों रायज्लायसिगोन। दिनैनि रायज्लायनायखौ बेसेयावनो दोनसनोसै नोंथां गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथां गोजोन्थों।